औ खोनाबायनाा?
औ खोनाबाय नोंथां उम।
हेल' नोंथां औ।
मा खालामबायसिो न दा?
दा आं फ्रि नोंथांनो अब्ला। औ जे रायज्लायनो हागोन न माबा होनदों नोंथां अ आङो थ' रोङो अब्ला ना हमनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा ना नाफोर मोननाय जबा ना हमनाय नानि सोमोन्दै आरोना जोंनि जायगायारि नानि सोमोन्दै जों र रायज्लायगोन ना नोंथां?
औ औ।
औ जागोन दे नोंथां रायज्लायनो हागोन दे औ। औ आं ना हमनोबो गोरोंङनो आरो ना हमनायाव मोजां मोनो। आरो ना बोननोबो मोजां मोनो।
औ अब्लाथ' नाखौबो सिनायजोब बो जाखानांगौ जोंनि फुख्रि जाम्फै दैमाानै नाफोरखौ।
जोंनि जायगायारि नाफोरखौ आङो बांसिनानो मोनथियो आरो।
औ दे अब्ला नोंथाङा माबायदि आदब खायदाजों हमो आरो मा मा ना बेफोरखौ आं एसे फोरमाय
औ आं फोरमायनो हागोन औ। जेब्ला जोङो गथ' आं उन्दै समनिफ्रायनो ना बोननायखौ माने सोलोंबोदों आरो। जेब्ला आं गामियाव गामियाव थायो अब्ला आङो उन्दै समाव माने बाथा होनानै नाखौ बोनबोदों आरो बाथा बाथाखौथ' मोनथिखायोोना नोंथाङा?
नंगौ नंगौ
औ बाथाखौ मानि बाथा बाथा बानायायबाय जेनेबा पेरासुटजों माबानानै खान खानसिहायो नानै जोङो बाथा हो आरो बेजोंनो
औ
जों दानि दानि जुगावथ' बिदि बाथा होग्राफोरखौ नुनो थांला आरो जोंनि समाव जोङो बिराद माने जायगा सख'लायोसोमोन माने बिराद बाथा होग्रा मानसिफ्रानो माने बिराद गोबांमोन आरोना दा गोमालांनो हमबाय आरोना दा बिनि खेथ्रआव दा आं बाथा होबोदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो ना बोनबोदों आरो माने ना लफायदों आरो माने नाखौ माने आङो माने खानस्रिजोंबो खानस्रिजोंबो बोनदों ओमफ्राय बेखौ जोंबो मोनोन्दों आरो
उम
बेखौ माने बोरसिजोंबो बोन्दों आरो बोनबोदों आङो माने बायदि रोखोमनि आङो माने
बेबादिनो ना बोननायनि आदब खायदाखौ सोलोंबोदों आरो जेरै आङो बे फासि सानायखौबो रोंबोदों आरो आं उन्दैनि उन्दै समनिफ्रायनो दा औ दै दै बाना जायोब्ला जोंनि जायगायाव माने बै समाव दैबाना जाबोदोंमोन नालाय दाथ' दा खम नुबाय दैबाना जानायखौ बै समाव जोंनि माने दुब्लिफोराव माने लोमफैनायाव आङो बेयावनो फासि सानानै बिराद गोबां ना मोननो हादों आरो जोंनि जायगायारि नाखौ दा जायगायारि ना नाफोराबो एसे माने खम नुनो थांबाय आरो गोदो गोदाय जों उन्दै समनि फाय माने गोबां रोखोम ना मोननो थाङोमोन दा जायगानि ना दा एसे खमायबोनायखौ नुनो थांदों आरो बेफोरनि
नोंगौ
जाहोनानो जाहैबाय गोबां रोखोमनि माने जायफोर बेफारि फालांगिरिफ्रा मानि नाफोरखौ माने कारेन्टजों माने सार्स होनानै माने नाफोरखौ माने एसे गाज्रि रोखोम माने बुथारबोनायखौ नुनो थांदों आरो बेयावनो नाफ्रा एसे गोमाबोनो हमदों जानो हागौ केमिकेल होयै होयै सोरबा सोरबा नाफोरखौ बुथारबोदों बिनि थाखाय ना फोर माखासे जायगायारि नाफ्रा गोमानो हमदों आरो आं बेखौ सानो आरो दा खम जानायखौ नुबाय आरो ना नाफोरखौ
औ
नाफोरनि मादाव जोंनि जायगायारि नाफोरखौ आङो बांसिनखौनो नुनो मोनदों ना निसिला नोंथाङा मिथियोना ना निस्ला औ नास्राय ना नास्राय नाखौनो नार निस्ला होनो
नायस्राय निस्ला होनो जों
औ नास्रायनिस्लां ओमफ्राय ना गोरि ना गोरिखौबो नोंथाङा मिथिगौ ना
औ मिथि
बेंसि ओमफ्राय मागुर सिंगि बालाबाथिया बेफोरनो मेन आरोना गाहाय मानिे बेखौनो आं बांसिन नुनो थाङो दा दा नानि ना बुङोबा बांसिन लकेल नाया बेनो आरो नोंथाङा बो एसे ना गुरनाय आदब खायदाफोरखौ एसे रोंगौ नामा नोंथाङा
औ माने जों बर'फ्राथ' गामि ओनसोलावनो संसार जाबोखानाय
औ
दोरोङारि खामानियाव ना गुरनायाबो गोग्लैखै माने गोदोनिफ्रायनो नाहा मैहा मैहुर खालामनानै संसार जाबोनाया जों बर'फोरनि आखुथायखा मानो होनब्ला द ना ओंख्रि गैयाबा खाथिनि दैमा दैसाफ्राव थांनानै हिनजावफोरबाबो जेखाय आरो खबाय लानानै ना गुरहैनानै ब थोन देब्रबनानै जानाया जोंनाव हुदा दंखायो आरो बेजों जों नाखौहायथ' बाथाजों नोंथाङा होनबाय बाथ खोथाजों बोनो ब होयो बोरसिजों बोनो लजों हमो आरो बेजों लोगोसे जोङो जेजोंबो सारबावनो गोरा नङा नोंथाङा आस्रा जेजों औ आस्रा जेखौ जों बांसिनानो मान फुख्रि फाव आरो दैमा गिदिरफ्राव बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ जेजोंबो बोयो नोंथां औ बोयोबो औ
जोंहा लकेल नाफोरा खाथिफ्राव मेरला माथो एकदमबार ओंख्रि खम जाखाथारा आरोखि लांाव दैया बांसिन जानायलाय नाखौ जों दैज्लाखौ बांसिन मोननायखौ नुनो मोनो आरो माने दैयाव थ हाया ओरैनो जोंनि ओनसोलाव ना होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङानो खोन्थाबाय जेनेबा बा लकेल दैमा फुख्रि दैमायाव मोननाय दैसायाव मोननाय ना होननानै बुङोब्ला नास्राय सासे गोरि निस्ला मागुर बेंसि सिंगि फिथिख्रि नाथुर बालाबाथिया ना अन्थाइ ना बुगाव गोबां रोखोमनि ना दोनदों जोंनि बर'फोरा आरो ना सल नास्राय बायदि बियो नास्रायनिफ्राय एसे देरसिन सल बेफोरखौनो दैमााव मोनो आरो खांख्राइ
औ औ मिथियो खांख्रायखौ औ नोंथां औ नोंथां
औ आरो बेजों लोगोसे गान्दाखा गेब खुगाया गुवार एसे बेबोथ' दैयावनो थायो बेखौबो जोंनि बर'फोरा जायो बा गुबुनाबो जायो जानो हौ
गांजे माखौ मिथिगौना नोंथाङा
औ
उम
खुख्रि बायदि थुफ्रि ना फङोमोनलाय बे ना माबायावहाय माइ गायनायाव लाग्राया फ्रिबायदि गांसो मानि महरा औ बिसोरो मान बिराद जानो गोथाव आरो खाराजेमाखौथ' द आथिखालनि मुगायाव मोनो थांला बेफोर गोमालांनायनि जाहोना जाहैबाय नों नोंथाङानो बुंबाय जे फालांगिफोरा फालांगि गोबां बिबांनि हमनो थाखाय दैयावहाय कारेन्टखौ सर्ट होनानै नाखौ बु थारग्लुंजोबो मासे हमनांगौनि जायगायाव गासैबो दैयाव थानाय नाया थैनो गोनां जायो।
औ नोंथां।
हमनो सानो बियो मोनसे ओ मा नास्राय निसिला हमनो सानो बियो होनानै हो खनसेनो थैहैबाय गासिबो एम्फौ एनला दैनि आरो खायफाया मुलि होनानैबो बै होनानैबो
ओम।
हाखौहाय फोथैनानै हमो बेजों लोगोसे साननो गोनां दंबावो जोंहा खल खारखानायानिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि मुवा बैफोरखौ दैमायाव हगार बैफोर हगार हरनाय केमिकेलफोरा नाफोरनि थाखाय आबहावा नङा बे फोरो नाफोरखौनि थाजाथाव था थासारि खालामो आरो आथिखालाव प्लास्टिकनि बाहायनाया गोबां जाबाय। मानसिफ्रा प्लास्टिकखौ बाहायनानै जेराव मेराव गारो बेफोरो अखा हायोब्ला अखानि दैजों द्रेनजों बा दंग'जों बोहैलांनानै दैमायाव थाहैयो अब्ला बै दै थासारिया नानि थाखाय थानो हाब साब जानाय जाया।
औ नोंथां।
गेब्लेनानै थाङा जिनानैबो थाङा सेवनानै थाङा आरो जुदि बेखौ मोनजायोब्ला बियो उदै सिङाव हाबलांनानै बियो हजमबो जाला नायासो थैगोन आरो बेबायदि अबस
औ औ नोंथां।
आरो मोनसे मोनसे माने जोंनि दैमानि ना फोरा गोमालांनायनि
औ औ नोंथां।
आरो फुख्रिफोरावबोथ' नाखौ फियो जोंनि बर' न'खरफ्राव। फुख्रि दंखायो बयनियावबो।
औ नोंथां।
गोदोनि मानसिफोरा बुङोमोन बर' न'खराव
उम।
जौनि फुख्रि ओंखामनि औ ओंखाम बेदर नानि आलि बेफोरबायदि खो थाखौ बायहायनायनाय हिसाबै माने जोंनि बयनिबो न'खराव फुख्रिया दङ आरो नखर न'खर बयबो ना फिसि हा जावनानै हायाबो जोंनि बर'फोरनियाव एसे गुवार बाहागोखौ माने जों बयबो फुख्रि गावनि जानो आन्था नाखौनो फिसियो आरो जायफोरा माने दैमा गाथोन फ्रा न' खाथियाव नङा।
औ नोंथां।
बेफोरबायदि गामि ओनसोलफ्राव माने फुख्रिखौ फिनानै लायो आरो गोसो गोसो जायोबानो सोरबा आलासि फैयोब्ला बेनिफ्रायनो आथ्रा जेजों बा आरो थेला जेखौबो मिथियो नामा नोंथाङा?
थेला जे?
औ मोनसे थिन माने मोनथाम खनारि। ना बान थायोना जोंनि ओनसोलाव
मोनथियो नोंथां बेजोंबो बो
औ आरो माने फुख्रियावथ' जोंहा ओरै ग्रास
औ अ औ बेफोरनो थाबाय औ नोंथां अब्ला जों एसे समाबो बारबोबाय औ।
औ।
औ औ बिराद गोजोननाय मोनबाय आं नोंथांनि बे खोन्थानायखौ आरो। गोजोनथोंसै होनबा औ।